हेल' नोंथां हेलौ नोंथां
नोंथां
औ हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
खोनादोंमोन नोंथां
औ नोंथां
औ ए नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
आं ओरैनो दं नोंथां
ओरैनो दङ ना माने ओ बिदिब्ला नोंथाङा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो ओ ओ दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां सावराय जागोन
अके माने जों बिदिब्ला दायो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै बे आयदायानो जाबाय माने जों दावबायनाय एबा बेरायनाय दावबायनायनि ओ थ्रुयै एबा दावबायनायनि सायाव जों मा मा मुलामफा मोनो मा सोलोंनो हायो मा माबोरै जों दावबायनायखौ जागायो बेनि सोमोनदै माने एसे जों सावरायनो नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन
औ अब्ला आङो आंनो जागायनोसै नोंथां दावबायनाय होनोब्ला माने दावबायनाय होनोब्ला बेखौनो बुजिनो हायो जे जों गावनि जायगा एबा गावनि हादोर नङाब्ला गावनि न'खरनिफ्राय गुबुन जायगायावहाय दावबायहैनाय ना नोंथां माने दावबायनाय दावबायनाय होनोब्ला सासे आंबो दावबायनो मोजां मोनग्रा आरो नोंथां माने ओ गोजानाव दावबायहैयाखैब्लाबो जोंनिनो बे खाथि खाला ओनसोलफोर जिललाफोर ओ आसाम हादोर नङाब्ला जोंनि इण्डियानि सिङाव थानाय बे माखासे खाथि खालानि जा जायनाखि ओ मिथिंगाजों बुंफबनानै थानाय मिथिंगानि साखाथि फाखाथि जायखौ जोङो बुंनो हायो ओ मानास नेसनेल पार्क नङाब्ला ओरै ओ एरै रायमना नेसनेल पार्क माने बेफोरबायदि खाथि थि खालायाव थानाय जेनाखि जोंनि माहारियारि हाग्रामा बेफोर बायदियाव ओ दावबायनाय एबा बेरायनो थाङोब्ला माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां जायनि गेजेरजों माखासे जोंनि गोमा लांनो हमनाय जिब जुनारफोरखौ ओ नुनो मोनो बैफोरखौ माने गामि गामि ओनसोलाव नङाब्लाबो बैफोरबायदि जोंनि माहारियारि हाग्रामाफोराव थ' थाङोब्ला जोङो माने नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेफोर बेफोरबायदियाव जोङो दावबायहैयोब्ला ब्ला माने माखासे ओ गुबुन हादोरनिफ्राय एबा गुबुन जायगानिफ्राय ओ दावबायफैयारि एबा दावबायारि सुबुंफोरखौ जों लोगो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
गो मोननायजों लोगोसे माखासे ओ खोथा बाथ्रा जेरै गुबुन हादोरनि बा जायगाफोरनि सुबुं फोरा एबा दावबायारिफोरा दावबाय फैयोब्ला जेरै जोंनि ओनसोलाव माबायदि जायो माबायदि थायो माबायदि गानो माबायदि जोमो माबायदि बेरायो नै बैफोर माखासे ओ जेनाखि जोंनि हारिनि जेनाखि ट्रेडिसनेल दोरोङारिफोर नै बैफोरखौ जों माखासे ओ बिथांमोनो सेयार खालामज्लायनो हायो आरो नोंथाङा जेरै जोंनि जोंनि गाननाय बे खौ बिथांमोननो जों फोरमायनो हायो बिथांमोननिखौबो जों माखासे ओ सोलोंनानै आखिनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बिदिनो आरो आरो बेजों लोगोसे ओ जेरै मानास नेसनेल पार्क बेफोराव दावबायहैयोब्ला जोंनि मुंदांखा जायखौ होनो टाइगार ना जायखौ होनो मोसा नै बै फोरफोरखौ जों माखासे ओ गामि ओनसोलाव नु नो मोननि जिब जुनारफोरखौ बैफोर बायदियावहाय नुफैनो मोनो आरो आरो बेयावहाय थांनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने बेयावहाय ओ साफारि जिबफोर जों गोबां जमा जमा गुबुन हादोरफोरनि जों जेरै जों नुनो मोनो ओ ओ आमेरिकाफोरनिफ्रायबो जों दावबायफैनायखौ नुनो मोनो इउरपफोरनिफ्रायबो जों दावबाय फैनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिजों माने बिथांमोना फैनानै जोंनि ओनसोलखौ ओ फट' साफायनायजों नङाब्ला गावसोरनि दायरि फोराव लिरनानै दोननायजों एबा लिरनानै लानायजों लोगोसे जोंनि जायगाखौबो बिथांमोना ओ बिजाब महरैबो माने सेबखांहैनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बिब्दिनो माने जों दावबायनायखौ बुंनो थाङोब्ला माने दावबायनाया मोनसे ओ सोलोंथाइनिनो मोनसे बाहागोबो होननानै साननानै लानो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो नोंथाङाबो बबेबा खाथि खाला एबा बहाबाफोर बेबायदि ओ दावबाय फेरबाय नामा नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नोंगौ नोंथां बेरायनो मोनबाय खाथिनिनो ओ नोंथां बुंनाय बादि मानास हादरारि हाग्रामा आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरल फारा एबा सोनाब बंग' वेस्ट बेंगल एबा जोंनि खाथि यावनो थानाय मेघालया एबा शिलं बायदिसिनायाव बेरायनो बेरायफेरबाय आरोखि आरोखि बेरायनायनिफ्राय जोङो ओ बायदिसिना जायगानि जानाय गुबुन जायगायाव बेरायोब्ला आरोखि जों
नंगौ नंगौ
ओ जोंनि रायजोनिफ्राय बायजोआव एबा आलादा रायजोआव बेरायहैयोब्ला आलादा रायजोनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिसोर माबोरै थायो ओ माबोरै आलासि सिबियो ओ मा रोखोमै जा यो मा रोखोमनि गानो बेफोरखौ मिथिनो मोननाय जायो आरो आरो लोगोसेनो
बिनो
जों मा खालामनो हायो ओ जों सानफ्रोमबोनि जिउआव बायदिसिना खामानि जों बयबो मुखुब जानानै थायो नङा होमबा नोंथां औ बिदि मुखुब जाना थायो गोसोखौ बेरायनानै एसे गोजोन होनो हायो आरोखि दावबायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो मिथिंगानि बायदिसिना नुथायफोरखौ नुनानै ए बा गोनां ओ गो मा होनो गोदान गोदान बायदिसिना मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनानै जोंना गोसोआव गोजोननाय फैयो आरोखि नोंथां
नंगौ नंगौ
नोंथाङा बेरायनो थाङोब्ला एबा दावबायनो थाङोब्ला माबादि थाग थियारि जानांगौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा औ
होनोब्ला जों माने गिबियावनो एबा नों गोसो जानाय जायगायावसो थाङो नालाय नोंथां जेरै नों बबेबा दाबसे जायगायाव दावबायहैनोब्ला बैनि आजिखालिथ' माने दानि बे बिगियानारि सोलिफु मुगायावथ' गासैबो गुगोल एबा ए आइ जोंनो जाजोबसै नालाय नोंथां माने गिबियावनो जों बै जायगायाव माखासे दावबायारिफोरा माबायदि नुलांदों माबायदि फट'फोर सेबखांनानै गालांदों बिनि स्ट्राकचारफ्रा माबायदि बिनि थासारिफोरा माबायदि जों बेखौ गिबियावनो माने नायनानै लाग्रोयो आरो नों नायनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बै जायगाया बेरायथाव थाव बा थांनानै जोंनि गोसो खौ गोजोन होनो हागोन ना हाया नैबेफोरखौ जों जायगा खौ थिग खालामनानै जिनाखि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों बुथुमनानै लाग्रोजोबनानै हयथ' नों सोरबाया हारसिं थाङो सोरबाया सोरबा लोगो लाफानानै थाङो
नंगौ नोंथां औ औ औ खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथां नोंथां बुंनायखौ खोना फैयाखै नोंथाङा खोनादोंना हेल' नोंथां औ उ